हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ मा खालामदों?
आं ओरैनोसो दङ नोंलाय?
ए आं ओरैनो दङ ओमफ्राय नोंथां नोंजों मोनसे आयदानि सायावसो आं सावरायनो नागिरदोंमोन। नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ माबा नोंथां बे औ नोंथां बे माबा जामबुंनि सायावसो आङो एसे सावरायनो नागिरदोंमोन। जेनेबा आथिखालाव जामबुंनि गेजेरजों जोंहा मुलाम्फा जादों ना खहा जादों बेफोरनि सायाव एसे सावरायगौमोन आङो।
अ बुंनो थाङोब्ला मोननैबो साइडआवनो दं आरोना। खहाबो जादों मुलाम्फाबो जादों। मुलाम्फा बुंनो थाङोब्ला जोङो गोजान गोजान दावबायनांला जेनेबा खब खबर लानोबा जानबुंनि गेजेरजोंनो सोंहरनो हाबाय बा माबा खौरांफोर हरनोबा जानबुंनि गेजेरजोंनो हर। हरनो हाबाय गोदोनि समावथ' जेनेबा जानबुं गैयामोन नालाय जोङो पस्ट अफिसनि गेजेरजोंसो जोंनि खौरांफोरखौ दैथायहरनो गोनां जायोमोन लाइजामनि गेजेरजों नंगौना नङा
नंगौ नोंथां।
औ आरो खहा बुङोब्ला जानबुं माने जानबुंखौ बाहायनानै दानि गथ'फोरा बिराद। मानिे फरायनायफोराव गोसो होयै बिदि जालांदों आरोना।
नोंगौ नोंथां।
गेम गेलेनाय बेफोराव बांसिन टाइम होदों। जायनि जाउनाव जोंनि दानि गथ'फोरा गावनि मेलेमखौ बारा बाहायालासे खालि जानबुंआव
फरायनायाव औ औ फरायनायाव बारा सम होआ। उ उ बहुत औ
जेनेबा आंबो बेखौनो सानो माने उन्दैफोरा जेनेबा गथ'फोरा ओ सिगाङावथ' जेनेबा जामबुं गैयामोन ना थ' बिनि थाखायनो बिसोरो जेनेबा गावसिनि गेलेनाय जेनेबा हमना लादो। जेनबा खारनाय बारनाय बिसोरो माने गेलेथारनाय जायोमोन आरो नाथाय दानियावथ' आं नुगासिनो गथ' उन्दै उन्दै खौ बिसोरो माने बांसिन जानबुंवसो गावसिनि समखौ हगारगासिनोघ दङ आरो बिसिनि गेलेनायफोराबो गासिबो मबाइलावनो जाजोब। बाय दा बिदियाव बिसोरो माने। जुदि खारनाय बारनायखौ गेलेथारोबा गथ'फोरा राफोदबो जायो। जेनेबा एक्सारसाइस बायदि जायो नाथाय बिसोरो दा जानबुंनि सायावनो जानबुंआवनो बिसोरो गेम गेलेयो दा गेम गेलेबाय बिसोरो माने गावसिनि देहाफोराबो उन्दैफोराबो माने राफोद जानो नागिरला आरो ना बिसोरो माने बाहेरायावनो गेलेनो गोसो जाला आरो बिसोरो जामबुंआवनो बायदिसिना नायबाय थागोन जेनेबा लेखा फरायनायाबो बिसिना जेनेबा बिदियावनो गाहाय
औ आरो माखासे माखासे मुलाम्फा मानि बुहुत मुलाम्फा जाबाय -बाय जानबुं फैनानै आरोना जेनेब्ला इउ पि आइ इउ पि आइ पेमेन्ट हरनो हायो जोंङो सोरनोबा जुदि मानिबा रां नांब्रबगौबो जायोबा जों बिसोरनो दैथायहरनो हायो। जानबुंनि गेजेरजोंनो इउ पि आइ पेमेन्ट जेखौ बुंङो आरोना दा थ' जेनेबा बयबो मोनथिखासै
औ
आरो माबाफोर इमारजेेनसि जायोब्ला डाइरेक्ट जानबुंङाव जानबुंनि गेजेरजों जोंङो मोनथिहोहरनो हाबाय आरो माखासे फालांगि जेरै जमेट' सुइगि उबेर बेफोर बिराद मुलाम्फा
नंगौ नोंथां
जानबुंनि गेजेरजोंनो जों आजिखालि गासिबो खौरांफोरखौ मोनथिनो हायो जानबुङावनो नुजोबो
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां जेनेबा बिदिनो जोंङो दानि जामबुंनि थाखायनो जेनेबा जों दा अनलाइन सपिंबो खालाम -नो हायो जेनेबा थांलायनानै जों -थायाव थांनानै जे गस्ला बायदिसिना बायनो थाङोबा जेनेबा हाथायाव थांथारनांगौ बे नंला जोंङो जेनबा जामबुं -बुंनिफ्रायनो जोङो अरदार खालामनानै लानो हायो दा बिदियाव जोंखौ मुलामफा हाबा होदों आरो माने बियो जोंनि समखौहाय ओ गोख्रैसिन खालामनानै होयो जुदि जों अबेबा जायगायाव सोरजोंबा रायलायनांगौ अबा गोदोनि समावथ' जामुं गैयामोन बिनि थाखायनो मानसिया जेनेबा अबा सोर -जोंबा रायलायनो गोसोबा बिनि न'वाव थांथारनानै रायलायहैनांगौ जायोमोन नङा हमबा नाथाय दानि दिनाव थ' बेबायदि नंला मानो होनोबा नों सोरजोंबा रायलायनो लुगै -दोंबा नों जामबुंनि गेजेरजोंनो दानो रायज्लायनो हायो आरो रायज्लायनायल' नङा आरो राय्लायनायल' नङा दानिया जोंङो बिदिखलबो रायलायनो हायो जों जेरावहाय गावजों गाव मोखांखौनो नु -लाय लायनो हागोन गोदोनि समावथ' जामबुंआबोथ' गासिनो दङ सिगांनि समाव जानबुंङा जों खालि रायलायलायनोल' हायोमोन। नाथाय दानि दिनाव जोंङो मोखांखौबो दिन्थिलायनो हायो नङा होमबा
औ औ
औ माने मुलामफानि सायाव बुङोबा जानबुंङा गोबां मुलाम्फा खालामदों आरो जोंनि जोंखौ गोबां ओ नाथाय गासैहाबो माने मुलाम्फाबो थायो खहाबो थायो। थ दा आं जामबुंनि खहा होनोबा होमबा बेनो जेनेबा दा बांसिन मानसिफोरानो दा बांसिन मानसिफोरानो जेनेबा मबाइलनि सरि जामबुंनि थाखायनो
ओम
गाज्रिबो जालांनो हमो मानसिफोरा गावसिनि समखौ बांसिनानो औ नोंथां बांसिनानो माने दा जामबुंआवसो गावसिनि समखौ हगारो।
औ
दाथ' नै ससियेल मिडिया दङ हिसाबै मानसिफोरा जेनेबा फेसबुक सालायो।
औ
इन्स्टाग्राम नायो, बिदियाव माने बांसिन टाइमखौनो बिसोरो मोजां खामानियाव बाहायाखै आरो। जेरेबा ओरैनो
जेनेब्ला बिदिबो नङााखि नायथारनो नाङा जेनेब्ला जोङो माखौ नायनांगौ माखौ नायनाङा बेखौ जों गाव गावसो बासिनानै लानो हानांगौ आरो ना। जेनेबा समखौ जेसेबां होन बे बेसेबां होनांगौ बेफोरखौ जों गाव गावसो मानि साननांगौ जायो।
जेनेबा जोङो जामबुंखौ लानानै जेनेबा जोङो दा गासिबो निउसफोरखौनो जानबुंआवनो नुजोबनो हायो। दा बिदिनि थाखाय जों जामुंखौथ' बाहायनाया बाहायनांगौ नाथाय मोनसे सम लानानै बाहायनांगौ आरो दा गथ' ओन्दैफोरा फरायनायनि समाव जामुं लानानै गेम गेलेयोबाथ' जानाय नङाना।
औ बेनो।
फिथाइनि लामायाव एसेबाबो माने खस्थ' जाहैयो आरो।
औ औ
जेनेबा ओ इगजामफोर जायोबा इगजामफोरावहाय हानाय नङाना गथ'फोरा।
औ आरो जानबुं फैनानै दानि गथ'फोरा बुंनो थाङोब्ला बाहेरानि गेलेनाय जेरै खा मा होननांगौ गोदोनि समावथ' थायोमोन ना मेरला बाहेरायाव गेलेनाय जेनेबा अब्ला राफोदबो जायोमोन जोंनि देहाफोरा। गथ'फोरना दाथ' मबाइलाव न' सिङावनो थानानै बिसोरो मबाइल सेरनानै ना बिसोरो बाहेरानि माबा गेलेग्राफोरखौ गेलेयो न'आवनो थानानै मबाइल सेरनानै देहायाबो दुरबलसिन जालांनो हमदों आरो ना।
नंगौ नंगौ नोंथां आंबो बेखौनो सानो।
गोदोनि गथ'फोर दानि दानि गथ'फोर बहुथ मानि फारागथि फैबाय।
औ आरो गोबां उन्दै उन्दै गथ' फोरखौ जेनेबा ओन्दैनिफ्रायनो बिसोरो माने म ओ जामबुंजोंनो थानाय बायदि बुंजायो।सोरबा जेनेबा
द' बोसोरनि उन्दैखौनो होनदो स्नि बोसोरनि उन्दै बिसनि आखायाव गासिबो दा जामबुं औ उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा बिमा बिफाफोराबो जामुंखौनो होनानै होनाय जायो। जेनेबा गथ' मानसिफोरखौहाय जानबुंआव बेस्थ' खालामनानै दोनथ' सै गावसोर खामानि मावसै बेफोरबायदि साननाय आरो। नाथाय बेबायदि खालामनाया गथ' थनि मेगन बेफोरबोथ' गाज्रि जानायनि लामा थायो नङा होनबा? सासे गथ'आ जुदि मोनसे जामबुंआवहाय नायबाय थायोबा बिनि मेगना एसेबाबो माने गाज्रि जालांगोन गाज्रि जालांनायनि लामायाव फैगोन दा आं बिदिखौ सानो माने बिमा बिफ बिफाफोराबो ना नोजोर होनांगौ आरो गथ'फोरखौहाय बांद्राय बिदि जानबुं लाहोनो नाङा
औ
आरो दानि जुगावथ' बिमा बिफा फोराबो बांसिनानो जामबुंजोंसो थाग्रा जाबाय नङा होमबा दा बिसोरबो बेबायदि जानो नाङ ङा ओमफाय गथ'फोरखौबो जेनेबा बाहेरायाव गेलेनोसो थिनहरनांगौ न'आव हाबखोनानै थानानै जामबुं सालायबाय थानाय दांबाय थानाय बिदि खालामनो नाङा आरो
औ आरो जानबुंनि मुलाम्फा बुङोब्ला जों जेनेबा अबेबा जायगायाव थांनो लुगैयोब्ला जायनि लामाखौ जों मोनथिया अब्ला जोङो गुगोल मेपाव नायनानैनो जानबुंनि गेजेरजोंनो जेनेबा थांनो हायो गोदोथ' नाथाय बेबादि जायामोन ना
नोंगौ दा बेखौनो थानो आथिखालाव गोबां जोंनि थाखाय मोजां खालामना होदों आरो ना जामबुंआ नाथाय बे जोंनिया आखाइायावसो जों बेखौहाय मोजाङै बाहायनो ना गाज्रि बाहायनो दाथ' जों जामबुंनि गेजेरजोंनो गासै गोबां जायगायाव मा जादों मा जायाखै बेफोरनि बागै मोनथियो आरो अबे जायगायावहाय मा जायगा दङ बेखौबो जों मोनथि लामा मोनथियैखौबो जों लामा नायनानै लानो हायो आरो जोङो बेबायदिनो जेनेबा अनलाइन सपिं खालामनो हाबाय आरो नोंथाङा दहाय बावैसो बुंदों इउ पि आइ दिनि बागै दाथ' जोङो बेबायदि जेनेबा फिसा फिसौ फैसाखौथ' जों दा बेंकआव बख'हैनांला नङा होनबा जोङो दा गावनि जामबुंनि गेजेरजों जोंनो जोङो गाव गावनि फैसाखौ होनानैबो लानो
औ आरो जेनेबा अबेबा जायगायाव थांनोबाबो जुदि नोंथाङा थांनो थाखाय गारि मथर गैयाब्ला गै गैयाबा उबेर बुक खालामनानैहाय थांनो हाबाय रानबुंनि गेजेरजों आरो जाग्रा जानो लुबैदोंबा सुइगि जमेट'फोराव अर्डार खालामनो हाबाय ना जानबुंनि गेजेरजोंनो नाथाय जानबुं गैयाब्लाथ' बेफोरो जानाय नङामोन बेबो मोनसे खहा आरोना खहाथ' नङा मानि जानाय नङामोन आरो
औ माने जौगानाय नङामोन आरोना दाथ' गोबां जौगाबाय जामबुंनि गेजेरजोंनो औ दा नोंथां नै आंहा एसे खामानिबो दङमोन ओमफाय जोंना समाबो जाबाय नै औ नोंथां औ एसे उनावहाय सावरायफिनलायसै ना? औ दे गोजोननाय थाबाय।
औ दे